औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां आं नोंजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसो होननानै फन हरदोंमोन नोंथां।
औ मा खोथामोन नोंथां?
ओ नोंथाङा ओ आथिखालाव बाहायबाय थानाय जों एंगारनो हायै ओ मबाइल एबा जानबुं बिनि बारै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन आङो मानो हाया जानो। दा जानबुं होनला बुङोब्ला जायखौ जोंना इंराजियावहाय मबाइल होननानै बुंनाय जायो मबाइल फन बेखौ जों आथिखालाव साफ्रोमबो सुबुंनिखौनो जों बाहायनाय नुनो मोनो। उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै जोङो गिदिर गिदिर ओ सेंग्रा सिख्ला बा हिन्जाव बोराय बुरि ओमफ्राय गासैखौबो जों आथिखालाव मबायल बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नों मयाल मबाइल बाहायनायनिफ्राय बा जानबुं बाहायनायनिफ्राय जोंनि समाजाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय गोदोनि बि बिथिङाव आरो दानि बिथिङाव जिउ खांनाय राहायाहाय ओरैबायदि सोमोनांथावबाय सोलायबाय जे माने साफ्रोमबो सुबुंनिसिम खुंनाय राहाखौ बियो गोरलै खालामनानै दा जोङो गोदोनि समखौ नायनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जोंना दाब दाब जायगानि सुबुंफोरखौ बा नाव थानाय सुबुंखौ खबर लाहरनो मोजां गाज्रि खौरां लानो बा खबर दैथायनो जोंहा खम समनि गे बेफोरबायदि दैथायहरनो हानायनि जेबो राहा गैयामोन। उनावहाय जेब्ला जोंना सोलोंथाइ बिथिङाव सुबुंफोरा एसे जौगाबोनो हमबाय अब्ला जोंना मा लाइजाम बिरनो जागायजेनबाय। बे लाइजाम लिरनायावबो जोंनाहाय गोबां हेंथा नुजायोमोन बे लाइजाम माहाय सुबुंनिसिम जायनो हरदों बेनाव सहैनायाव गोबां सम लायोमोन आरो। आरो खायफाया सौहैयाबोमोन नाथाय दा आथिखालाव जों नुनो थाङोब्ला जानबुंनि गेजेरजों बा जानबुंआ जेब्ला जोंनि जिउआवहाय फैबाय बे फैखां नायनि उनावहाय मा जादों सुबुंफोराहाय थाब थाब खम समनि गेजेरावनो जायगायावनो थानानै ओ जानबुंङावहाय जों फन नाम्बार बा जानबुंआव जानबुंनियाव थानाय ओ गावबा गावनि बे अनजिमाखौहाय जों थुनानै बै सुबुंखौ जोङो खबर लाहरनो हायो बा मोजां गाज्रि जों खौरायदो खौरांफोरखौ दैथायहरनो हायो आरो। बे खम समनि गेजेरावनो जोङो गुबुन जायगायावनो थाया मानो बा गुबुन रायजोआव थाया मानो जों बिसोरजों मा सावरायलायनो हायो आरो बे राहाखौ जानबुंआ खालामनानै होदों। लोगोसेनो जों बुंनानै थाङोब्ला जोंना गोदो मेथाइ खोनासंनो बा सावथुनफोर नायनो थाखाय जोंना गोबां माने गावनि गोसो बायदियै जायामोन। जों सावथुनफोर नायनोब्ला अबेबा मोनसे फोथाराव ज' जानानै जों फरदाफोर बायदियाव हाय जों नायनांगौ जायोमोन। बा जों मेथाइ खोनासंनोब्ला रेडिअ'फोरनि गेजेरजोंसो जों खोनासंनांगौ जायोमोन। बेनिफ्राय जोंहा जेब्ला टेलिभिसन फैबाय अब्ला चेनेल लानानै जों सम लानानैसो बेख नेना नायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो जानबुंनि गेजेरजोंहाय बेहाय जोङो मुंखौ थुना होनाय लोगोसेनो रोखा रोखायै जों जि सावथुनखौ नायनो बा जि मेथाइखौ बे जोंनि मेगन सिगाङावनो नुजाफैयो आरो ज बुंनो थाङोब्ला जानबुङा जोंनो जोंनि लुबैनाय बा गोसो जानायखौ बा गोनांथिफोरखौ जायगायावनो जोंनो जगायनानै होयो आरो। लोगोसेनो आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां सुबुंफोरानो गोबां मिथिनो गोनां खोथाफोर थायो बा मिथ थिनो गोनां जायो लोगोसे फरेन्स फरायनाय सुबुंफोरा बोबा फरनाय फरायसाफोराबो गोबां सोंलुफोरनि फिननाय नांगौ जायो बे फिननायफोर खौ जोंना जानबुंआव गुगुलफोरबायदि एप फोरबायदि एपफोराव जोंना मा बे सोंलुखौ जोङो थुना होनाय बेफोरनि फिननायाहाय जोंनियाव रोखा रोखा फैखायो। जायफोर ओ फिननायफोरानो जोंखौ फराय नायाव आरो फरायनायल' नङा बे बेनि अनगायैबो जोंहा बायदि नायाव मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ मिथिनो हानायाव बे जान बुङा जोंखौ मदद खालामो आरो बेनि अनगायै जे जोंहा गोबां रोंगौथि सोलोंना लानायावबो बे जानबुंआनो मदद खालामो। जेरैहाय सोरबा सुबुङा मोसानो गोसो दं बा मेथाइ रोजाबनो सोलोंनो गोसो दं बेफोरखौ जोङो दा जानबुं फैनायनायनि गेजेरजों बा गुबुन जायगायावहाय गुबुन फोरोंगिरिजों थाङालासिनो जों जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबां भिडिअसफोर नायनानै जों सोलोंनो हायो आरो जायगायावनो जायगायावहाय। जाय जोंखौ रांखान्थि बिथिङावबो ओ गोबां मदद खालामदों आरो बेहाय जोङो धोनि साफ्रोमबो सुबुङानो गाव गावनि जानगुं थानायनि गेजेरजों गाव गावनि गोसो बायदि सोलोंनानै लानो हायो। बेनि गेजेरजों जाना माखौ जोंनि सुबुंफोरखौहाय जोब गनाय राहायाव जोबोद गोरलै खालामनानै होदों लोगोसे जोंना ओ जेरैहाय जोङो गलाफोराव थाङोब्ला जों जानबुंनि गेजेरजोंनो किउ आर बायदियाव जों स्केन खालामनानै जों गोबां फैसाफोरखौबो जों दैथायहरनो हायो। लोगोसेनो बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गोबां रां खामायनो हायो गोबां फोरावहाय जों भिडिअसफोर होनानैबो जोङो मोजां मोनो। मोजां भिडिअसफोर हगारनानैबो जोङो जानबुंनि गेजेरजोंनो रांबो खामायनो हायो आरो। नाथाय आथिखालावहाय बे जानबुंआ जेसेबां सुबुंफोरखौ मदद खालामदों बा हेफाजाब होदों बेनि अनगायै जों गोबां गाज्रि गोहोम जनायखौबो नुदों बेफोरजों ज जानबुंनि गोरोन्थियाव नङा बेफोरखौ गावब गाव बाहायनो रों जाहाव जानाय मोजाङै बेफोरखौ बाहायनो रोङियावहाय। गोबां गथ'फोरानो खेलाफोर जानबुंआवहाय खेलाफोर गेलेनानै गावनि फरायनाय समखौ बा मावनांगौ समखौ नोजोर होआलासेनो ओरैनो खेलाफोर गेलेनानैहाय मा समखौ ओरैनो थिुंगार होयो आरो लोगोसेनो गोबां बिदिनो सुबुंफोर दं जाय गोनांथि गैयि भिडिअसफोर हगारनानै गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। बेफोर गासैबो मा जानबुंनि गेजेरजोंनो जादों। जाय जेरावहाय जानबुंनि गेजेरजों गोबां गियान आरजिनो हादोंब्लाबो गोबां मदद मोनदोंबाबो बेखौ बाहायनो रोङिावहाय गोबां सुबुङानो मा बिदिनो गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नाथाय गोबां जानबुं जानबुंआनो माने जोंनो गोबां रादाब फोरबो होयो दाब दाब जायगायाव जानाय खैफोद आफोदनि रादाबफोरखौबो होयो आरो लोगोसे बे जानबुंनि गेजेरजोंनो जोंहा मा गोबां नंखाय रादाबफोरखौबो जों नुनो हायो आरो बेफोरबा सुबुंनि बाहायनाय आरो हगारनायनि आरो दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम आंनि फोरमायनायखौ फोजोबनाय जाबाय। नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जानबुंनि सोमोन्दै मोजाङै फोरमायना होलांनायनि थाखाय औ नोंथां आङो दा नोंथांनो फोरमायनो सानदोंमोन दि जोंहा आथिंखालाव एबा सिगांनिफ्राय जोंहा कम्पिउटारनि बाहायनाय बिनि सायाव आं नोंथांमोन फोरमायनो सानदों सुंद'यै
औ। फोरमायजागोन नोंथां
औ नोंथाङा अब्ला खोनासंलांदो
औ
कम्पिउटारा जेब्लानिफ्राय सुबुं माहारिनि गेजेराव दिहुनजादों एबा बानायजादों बे दिननिफ्रायनो कम्पिउटारा जोंनि थांना थानायाव मोनसे एंगार हायै बाहागो महरै बाहाय जाबोबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि थांना थानायाव जोंनि दों थांना थानायनि राहाखौ गोरलै खालामनानै होदों मानोना कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जों आथिंखालाव गोबां खामानि मावनानै जौगाबोनो हाबाय आथिंखालावबो जोंहा गाससिबो खामानियावनो कम्पिउटार नङाबानो जायाखौनो होनजा बुं बुंजायो मानोना कम्पिटारनि बाहायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि खामानिखौ गोरलै खालामनानै लानो हाबाय आरो कम्पिटारानो जोंनियाव गोनांसिन मोनसे ओ मोनसे आगजु होननानै बुंनांगोन जेरै जोंहा आं कम्पिटारनि बाहायनायफोरखौ नोंथांनो फारियै फोरियै फोरमाय लांनोसै जेरै जोंहा स्कुल कलेज एबा फरायसालि फरायसालिमाफोर जोंहा आथिखालाव फरायसालि एबा फरायसालिमु माफोराव कम्पिटार नङाबानो जाया कम्पिउटारनि गेजेरजों ओ जोङो माखासे गोबां खामानि स्कुल ओ फरायसालि एबा फरायसालिमाफ्राव खामानि मावनाय जायो जेरै फरायसाफोरनि ओ खारिथि बुथुमनानै दोननाय एबा ब जोंहा फरायसालि एबा फरायसालिमा फोरनि माखासे ओ मा होनो बेखौ ओ टाइम टेबोल एबा समफोर नि माखास जे थि खालामनाय एबा माखासे जोंहा ओ मा होनो बेखौ नटिस होनाय बेफोराव गोबां खामानि जे बेजों लोगोसे जोंहा कम्पिटारनि गेजेरजोंनो माखासे सोंलु बिलाइ बानायनाय बिखौ कम्पिउटारनि गेजेरजों दिहुननानै बानायनाय जायो बिजों लोगोसे जोंहा कम्पिटारा बाहायजायो जोंहा ओ आबाद मावनाय आथिखालाव जोङो गासिबो आबाद मावनायखौनो जोङो गोनोखोआरि मुगाजों मावनाय जायो बिखौ नोजोर होनानै जोङो माखासे कम्पिटारनि गेजेरजों ओ नायनानै जोङो आबादथिलिखौ मारै खालामनांगौ बियाव बिसेबां बाहायनांगौ बि बेखौ जों कम्पिउटारनि गेजेरावनो कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो खालामनानै जोङो आबादथिलिखौ मावनाय जायो बिफोरबायदिनो जोंहा कम्पिटारा जोंहा ओ फालांगि खालामनाय आथिखालाव जों नुनो मोनबाय गासिबो फालांगि खालामनायानो गासिबो ओ अनलाइन जों जा खालामनाय जायो आथिंखालाव ओ माबेबा मोनसे बुस्थुखौ नोंनो नांगौ जायोबा जोङो गोजा न निफ्रायबाबो जों बे बुस्थुखौ ओ अनलाइननि गेजेरजों बिहरनो हायो बेफोरो जादों जाहैबाय जोंहा कम्पिटार जोंहा कम्पिटारनि गेजेरजोंसो बेफोरखौ जोंहा ओ कम्पिटाराव जोंहा इन्टारनेट बाहायनानै बेखौ अनलाइननि गेजेरजों मुवा बेसादखौ फानलाय बायलाय बेफोराव खालामनो हायो बिजों लोगोसे जोंहा कम्पिटारा ओ जोंनि गोबां हारि बहननाय एबा जोङो माखासे ओ लिर-लिरबिदांफोरखौ दिहुननाय एबा बिजाब दिहुननाय बेखौ लिरनानै जोङो दिहुननाय जायो आथिंखालाव जोङो गासैबो लिरबिदांफोरखौनो जोङो आखाइजों लिरालासिनो जोङो कम्पिउटाराव लिरनानै बेखौ बरननाय जायो बिनि थाखायनो जोंनि कम्पिटार कम्पिउटारा जोंनि थांना थानायाव गोरलै खालामदों आरो थांना थानायखौ गोरलैसिनै खालामबोदों बेजों लोगोसे जोङो कम्पिउटारा जोंहा माखासे रंजानायनि बिजों महरैबो बाहायजादों जेराव जों कम्पिउटाराव बायदि रोखोम रोखोमनि रंजानाय नुथायाइफोर नायनो हायो आरो कम्पिउटारनि गेजेरजों जोंहा माखासे मेथाइफोर दामनानै जोंहा रंजानायनि खामानियावबो बाहायनायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो गोबां कम्पिउटारा जोंनि जिउआव मोनसे एंगारनो हायै बाहागो महरै बाहागो लानानै फैगासिनो दङ आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां
औ जबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां कम्पिउटारनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनि बुंनाय गासिबो बथ्रायानो सैथो दा नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं
जेबो खालामाखै नोंथां आं ओरैनो दङ नोंथां जों अब्ला जोङो बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ फोजोबजागोन नोंथां। औ।
दे।